दे अ होमबा जों मानि साव सावरायनो नोंथां
नोंथाङा दायो माखासे आयदा फोरनि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन हागोन नों नोंथां हागोन
माने जों बिदिब्ला जोंनि बर' हारिया बै माखासे दोरोङारि गेलेनाय जि आयदाफोर माखासे मुंफोर दङना बेफोरनि गेलेबोनायनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ जेरै जों गेलेनाय होनोब्ला माने जोंनि बर हारियावबो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे ओ गेलेनाय हुदाफोर नोंथां जायखौ जोंनि बर'नि दोरारि दोरोङारि गेलेबोनाय होनोब्ला जेरै जों बै ओ हाखर खि खर गेलेनाय बाथा गेलेनाय बै ओ दैफोराव आमोल दिमोल गेलेनाय माने ओ बेफोरखौ जों माने ओ जोबोरैनो माने रायखांनो गोनां जायो आरो नोंथां जेरै बै समाव जों बाथा गेलेनो थाङोब्ला एबा बाथा गेलेनाय होनोब्ला बै समाव ओ सोरनिबा न'खराव सोरबा लावखारफोर नङाबा अब्ला गामिनि गथफोरा जेरै दुब्लि बारियाव मोसौ गुमनाय समावहाय ओ बाथा गेलेयोमोन ओ जेरै औवानि औवानि औवा थुख्रा दाननानै बै औवानि थुख्राजोंहाय मा माखासे ओ थौले हाखरजों बा हाखर बुरनानै माने बै बाथा खेलाखौ गेलेनाय जायोमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदि माने बाथा गेलेनायाव मोनसे ओ बेबायदि से नै थ' साननाय जायामोन। नोंथां बे बाथाखौ नैसै जेरै एरे दौरे थिलिया सावरि सामफा सिख जुद्ध नै बेफोरबायदि माने ओ जोंनि दोरोङारि गेलेनायाव बेबायदि साननाय खुनजों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ
आरो बेबायदिनो जों जोंनि गेजेराव गोबां गेलेनाय होनोब्ला जों बुंनो हाबावो जेरै अन्थाइ गेलेनाय ओ खिखर हाखर गेलेनाय आरो लोगोसे बै ओ माखासे हाग्राफोराव उसुंफोराव गोदोथ ओ आंबो माने गेलेनो मोनबोदों नोंथाङा जायखौ बुङो जों थाखोमानाय गेलेनाय ना नोंथां नोंथाङा बै समाव गेल गेलेबोनो मोनदोंनाा मोन फ्राय खिन्थु आं ओ आंबो गेलेबोनो मोनदों आरो नोंथां माने बैफोरबायदिखौ गेलेनानै उन्दै समाव माने समफोरखौ बारहोबोदों आरो नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला माने आरो लोगोसे बेजोंनो जों माने गेलेनाय होनोब्ला जों दायो गोबां माखासे बिथिंफोराव सोलायनायखौबो नुनो मोनबाय गोदोनि समाव जों जायखौ बुङो जोलुर बै गोदोनि समाव थ माने जोलुर गेलेनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि लांदां फिल्डफोर फोसाबनानै दोननाय गैयामोन माखासे बेबायदिनो जों गामिनि ओ लोगोफोर जमा लोगो लाज्लायनानै जाय जुमबुरा फिथाइ होनोना नोंथां माने जो ओ जोंनिथिंथ बै जुमबुरा फिथाइफोरखौसो माने बै फुटबल गेलेनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां
अ नंग नोंथां
आरो बेजों लोगोसे गेलेनाय होनोब्ला बे फुटबलखौहाय बेल' नङा माखासे सोरनिबा बिमाफोरनि दख'ना सुरि नङाब्ला गामसा सुरि बैफोरखौ खाथुबनानै प्लास्टिकआव खाथुबनानै आरो बै फाथो सेरनानै जिनाखि दिरुं ना नोंथां बै दिरुं फोरजों खाथुबनानै नै बैफोरखौसो माने फुटबल महरै बाहायबोनाय जादोंमोन आरो नोंथां औ आरो मोनसे माने जों गोसोखांनो हाबावो बेबायदिनो गेलेनाय होनोब्ला जायखौ जों खुहा गेलेनाय नोंथां आरो बै माखासे बाथाम एबा थख थाफोरखौ हासनानै जे जाबखोनानै गेलेयोमोन ना नोंथां नै बैफोरखौबो माने गोदोनि समनिफ्राय एबा गोदो उन्दैयावहाय माने गेलेबोनो मोनदों आरो नोंथां
औ
बेबायदि माने बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ जोंनि बर'नि जेनाखि दोरोङारि गेलेनाय आयदानि सायाव गेलेबोफेरबो गेलेबोफेरनो मोनदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ आंथ' बिदि एसेबां माबाफोरखौ मोनाखै आं एसे एरैनो गेलेनो मोनदों आं जेरैबायदि ओ रेडि गेलेनायखौ मिथिगो नों- बिथाङा अ बे रेडि रेडिखौ जों गोबां गेलेदों उन्दैयाव जोङो
नगौ नगौ
ओ बिदिनो खदालजों जावनानै आसि बानायना लायो जोङो बेथिं नफोरखौ बायना लायो मोननै मोननै बिदिनो जों मानसि दोङो बे हिसाबाव जोङो बानायना जोङो रेडिखो गेलेयो मोन आरो जोङो गोबाङैनो बिदिनो फाइनालि जों आरो काबादि गेलेदों जोङो काबादखौ बिदिनो आस बोनाय बा सेन्देल होनानै जोङो बेफोरबायदिनो बाउनदारि होलायनानै जोङो जोबोर काबादि गेले ज जयै उन्दैयाव बिदिनो आरो जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बदिनो दहाय ओ बिदिनो माखासे प्लास्टिकफोरखौ जुनानै प्लास्टिक सिङाव सोनानै बे फाथोनि दिरुआव खानानै जोङो बल बायदि फिसा बल बानाया जोङो बेखौ बर मा बुङो मिथिला जोङो बि हाखाफोरजों गेलेयोमोन हाइथप्पा होनोमोन जोङो बेखौ हाइथतपा गेलेनाय ओ मिथिगौ ना नोंथाङा हायथपा गेले बिदिनो माखासे हाय बिदिनो जाबना दोनगोन बे बलजों खोलिनानै आरो जाय थिखांनाय खुबैलायो बिख जायनि बिखङाव नाङैयो माबा जायो थैयो बेफोरबायदिमोन आरो गेलेनायजों बिदिनो गोबां गेलेयोमोन जोङो बेखौ आरो बिदिननो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नारें जुम्ब्रा बिदिनो जों नारें जुम्ब्रा गिदिर गिदिरफोरखौ जों हाना लाबोयोमोन बिफांनिफ्राय लाबानै जोङो फुटबल गेलेयोमोन आरो गोबारैनो जोङो जोब फुटबल गेलेयोमोन आरो बिदिनो आरो जोङो माखासे ओ क्रिकेट गेलेदोंमोन जोङो क्रिकेट गेलेनायाव जोङो बिदिनो ओ दंफांनिफ्राय जोङो बिदिनो ओ मिलफोरनिफ्राय टक्टाफोरखौ लाना फैनानै जोङो बेड बानायदोंमोन
नंगौ नंगौ
बेद बानाय बिदिनो जोङो बो मा होनो बिदिनो प्लाष्टिक जुनानैबो बल गैयाबा बेखौ बानायोमोन आरो नाग् जुमग्रा फिसा फिसाफोरखौ लानायोन जोङो बिदि क्रि क्रिकेट गेलेदोंमोन आरो गेजेर ससेनिफ्राय जोङो बिदिनो बल बायना गेलेदोंमोन जयै जयैनो जों बिदिनो मोनाबिलि जाबा जों अ बयबो ज' नाङो जों गथ'फोरा लां नां नांनानै जों बे गेलेयोमोन आरो बेफोरखो जों आरो बिदिनो जोङो हाखरफोराव माने जों थब्ल'नाय गेलेयोमोन बिखो ओ सो बिदिनो बा सहायनाय आरो सो सोरसनो ह जोलायनाय बिदिनो हाखराव दैमायाव जोङो गेलेयोमोन आरो जोङो आ बर'आ मोनसे मा होनोबा बेखो हाग्रा आरो जों न'फोराव बेखो गेलेयोमोन जों एरै हाखा जोंनि इथिं बेखो लुका फाखु होनो आर' एसेलायनाय आर' एसेलायनाय
नंगौ नंगौ हाग्रा सिंफोराव एसे
अय अ अ खासे जाय ओ थैयो माने बियो नागिरहैनो नांगो आरो बिसोरखौ सासे थायो बिदि एसे लायो आरो बिदिनो बेखो बांसिन नुयोमोन जोङो दा जों गेले गेलेयोमोन आरो जोङो बेफोरखौ जेसां हायो दो उन्दै बिदिनो जोङो आरो माखासे जोङो बिदिनो खारनाय बारनाय बादायलायोमोन जोङो उन्दैयाव सो सोर बेसेबां बारनो हायो
नंगौ
ओ बिदिनो जोङो दिरुं बानायनायनानै औ बिजलि औवाफोर थालिरनि फस्लाफोरखौ बोनानै जोङो सोर बांसिन बारनो हायो बिदि फोथाराव गेलेयोमोन आरो जोङो गोबां गोबांनो गेलेयोमोन आरो बिदिनो आरो गोबां मुं ख्रोब बावगारबाय आं नोंथां बिदिनो गोबां फिसा फेनला जोङो खेलाफोरखो गेलेयोमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ ओ जाय औ नोंथाङा जेनोखि बे खारनाय बारनाय होनोना नोंथां बे खारनाय बारनायनि बेलायाव मोनसे जोबोद गोसोआव फैदो आरोना ओ जेनाखि जेरै जोंनि माने बरफ फिसाफ्राबो ना जोंनि गामि ओनसोलावबो ओरैबायदि खारनो हाग्रा बारनो हाग्रा ओरैबायदि दानि बिथिङावबो नायोब्ला जोबोद नुनो हायो आरो नोंथां आरो जों खारनायफोरखौ गामियाव खारा लाबानो एबा गामियावल' खारा लाबानो गामियावल' गेलेया लाबानो बे खौ मोनसे ओ प्रफेसनेल मुदयाव लाङोब्ला जेरै जों दिनै बुंनो हायोना जोंनि आसामनिनो एबा ओ गासै बुहुमाव बेनो मिथिजानाय जाय हिमा दास ना जायखौ जायखौ बुङो दिहिं एक्सप्रेस होननानै जों जायखौ मिथियो बिथाङा माने खारनाय जोङो जे ओ एफाबां फेमास जानो हादों। ना बेखौ बेयो मोनसे जोंनि मोनसे बाख्नायथाव आरोना बेबायदिनो जोंनि फ्रायबो बै हिमा दास बायदि जोंबो गामि ओनसोलनिफ्रायनो ओंखारनो हायोब्ला एबा जुदि जों नाजानाय थायोब्ला जाफुंनो हानाय दङ ना नों नोंथां माने बे गेलेनायफोरखौ जों माखासे प्रफेसनेल मुदाव लाङोब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्राय फायबो ओ गोबां गेलेनायफोराव जों जौगानो हागोन आरो नोंथां दिनै जों माने ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गेलेनाय होनोब अब्ला ओरैबायदि माने गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो नै दासिम जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने। आबै आबौमोनानो जों खौ बेफोरबायदि गेलेनो फोरोंबोदों होनब्लाबो ओ गाज्रिद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो नों नोंथां जेर औ जेरै बुंनो थाङोब्ला नै जोंनिनो दानि बर'नि जाय जोलुर गेलेगिरि ना जायखौ बुङो जों ओ हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर'बिथांमोनाबो जोंनि बर' फिसा ओ बिथांमोनाबो जोंनि ओ सानो नाङा जे बि बिथांमोना डाइरेक्टलि गोजौ लेभेलाव गेलेहैनो मोन्दों नाथाय माने बिथांमोनाबो बुंनो थाङोब्ला बिसो ए बिसोरबो माने गामि ओनसोलनिफ्रायनो गे गेलेनानै थांनानै बेबायदि जोंनि बर'नि मुं एबा गावनि सिनायथिखौ होनो हादों आरो नोंथाङा
अह
औ। बेफोरबायदिनो जों माने गेलेनायखौ ओ जेब्लायबो लांफाबाय थानांगौ। जेनेबा ओ गामि ओनसोलाव थानानै बाइक सालाय थिंनाय नङाब्ला माबा मोनसे फेग्रा मुवाफोरजों थानाय नैबेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै माने ओ गावनि लाइफखौ मोजां लामाजों थाङोब्ला गेलेनायफोराव ओ हगारसारोब्ला माने गावनि राहाजों लोगोसे जोबोद मोजां जायो आरो नोंथाङा
नंगो नंगो नंगो
अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो ओ फोजोबथ'नोसै नामा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां
दा दा बिनि होनब्ला गोजानथांना
थाबाय